हेल'?
औ खोनादोंना ना? औ। दे बिदिब्ला बे समाव जोङो रांखावरि आरजिनायनि बागै जोङो एसे सावरायनि। सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन।
औ। जोङो रांखावरि आरजिनायनि जोंहा गोबांथार बेबायदिनो राहा ला माफोर दोङो गुबैयै जोङो सो मबेबा मोनसे बा सोरनिबाखौ जोङो सावराया नाथाय जों बर' हारिनि जोङो गावनि हा रिनि सुबुंफोरा जोङो मा मा मावनानै रांखावरिफोर आरजियो बिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि। दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरा बा जोंनि आइ आफामोना माबादिहै बेबायदि रांखावरि आर्जियो बिनि सोमोन्दै बे समाव जोङो सावरायगोन। जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो दिनै जोंनि न'खरफोराव गुबैयै रांखावरि आरजिनायनि राहा लामाफोरा जेरैहाय जोङो मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो गय बिफांफोर नुनो मोनो आरो बेफोर गय बिफांफोरनि फ्राय जोङो गोबांथार बेबायदिनो फिथाइफोर मोननो हायो जोङो जुदि बेबायदि गुवार गेदेर बेफोरबायदि हाफोर दोङोब्ला जोङो ओ खमावबो जोङो से लाखनिफ्राय लानानै नै लाख थाम लाख बेबायदि रांखावरि आरजि नायखौ जोङो मोननो हायो आरो बे गय गय बिफांनिफ्राय जोङो बोसोराव बिसां खिनि रांफोरखौ जोङो आरजिनो हायो आरो बेबायदि रांखावरियाव एबा न'खर खुंनायाव जोंहा गोबांथार हेफाजाब जानायखौ जोङो मोनदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि न'खर फोराव गय बिफांजों लोगोसे थालिर बिफांफोर दं जेरैहाय थालिर बि बिफां जोंनि न'खराव गोबांथार थायोब्ला बा दांसे थालिर फिथाइफोर जोङो फानोब्ला जोङो खमावबो नैजौ थामजौ आरो जुदि मोजां फिथाइब्ला जोङो ब्रैजौ बाजौ बेबायदि रांफोर जोङो मोननो हायो। जिहेथु थालिरा ओ माबा मोनसे बोथोरनि थाखायल' नङा बियो जोङो गासै मासावबो जोंहा जि जिनै दान दोङो बे गासै दानावबो जोङो बे थालिरनिफ्राय जोङो रांखावरि जोङो मोननो हायो। आरो बेबायदियै गोबांथार जोंनि रांखावरि आरजिनायाव बा जोंनि न'खर बेंनायाव बे थालिर बिफां एबा बिथथाइया जोंनि लागै गोबां हेफाजाब गोनां। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि माखासे आइजोफोर जायफोरा गोबांथार बेबायदि हि जोम दानानैबो ओ रांखावरि आरजि दों। जेरैहाय जोङो जोंनि गामिफोराव दायो नायोब्ला नुनो मोनो जोंनो आइजोफोरा बेबायदिनो माखासे इन्दि फालिफोर जोमग्राफोर आरो दख'नाफोर गामसाफोर दानानै गोबांथार रांखावरि आरजिनाय जेरैहाय ओ सालिस सियाव माबा इन्दि फालिखौ ओ थामजिथा बा ब्रैजिथासो बेबायदि सालिसेयाव लानानै जोङो दानो हायो। आरो दायोब्ला गांसेयाव जिबानिफ्राय लानानै नै रोजा जिबाजौनिफ्राय लानानै नैरोजा जा जोङो बेसांखिनि दामाव जोङो फाननो हायो। अब्ला जोङो मोननो हायो सासे आइजोआ बेसेबां रां खामायनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नायोब्ला मोननो हा बावो। जोंनि न'खरफोरावहाय रावबोथ' मोनसे न'खरा दाउ, अमा बेबायदि गैयालासिनो थाया दिनै मोनसे न'खरा ओ दाउ अमाफोर बेबायदि फिसियो। जेरैहाय अमा मासे फिसियोब्ला बा बै अमा मासे अमाखौ जोङो खासि एबा बिमाफोर जोङो खालामनो हायो खासि खालामोब्ला जोङो ओ सय सत मास बा आ न माससोनि उनावनो जोङो जिनै बा जिबा रोजासो मोननाय खालामनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जुदि जों बिमा खालामोब्ला बिमाफ्राय फिसा मोनोब्ला आरो बे फिसाया ओ जि जिनैथासो जुदि फिसा मोनोब्ला जोङो बिनिफ्राय फिसाखौ मासेयाव बा रोजा द' रोजायाव जोङो दाम थानाय टाइमाव जोङो फाननो हायो। आरो अमा फिसिनायाव जोंहा एसेबां बेबायदि खरसा जोंहा जाया जिहेतु जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जायो माइ आबाद मावो बिसोरो जिहेथु गुन्दैखौनो जायो। बिसोरनो गुन्दै होनो थाखाय जोङो जों जानो थाखाय जि माइ सौवो जों माइरंखौ जायो आरो जोङो गुन्दैखौ अमानो होनो हायो। आरो बे गुन्दैजों लोगोसे अमानो थाखाय थास'फोर हाग्रायावनो मोननाय थास'फोरखौ रुदेरनानै होनो हायो। थालिर फोरखौ जोङो थालिर फिथाइफोरखौ रुनानै होनो हायो आरो माखासे मैगंफोर जायफोरखौ जों मानसिफोरा जानानै आग्लायनाय मैगंफोर बेफोरखौबो जोङो अमा फोरनो जोङो होनो हायो। बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो रांखावरि जों आरजि नों हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' समाजाव दायो गोबांथार सुबुंनि न'खर नख'राव बेबायदि साहा बिलाइनि आबाद लब'र बागानफोर गोबांथार खालामबाय। दिनै साहा आबाद होनोब्लाथ' दिनै गोबाङा बेबायदि बेजोंनो न'खर खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै गोबांनि न'खराव साहा आबादफोर दङ। ओ दिनै बेफोर गासैखौ खालामनानै रांखावरि आरजिदों आरो गाव गावल' साहा बिलाइ खानो लागै खाबु होननानै बिसोरनोबो बेबायदि हाजिरा फोर लानानै बिसोरनोबो बेबायदि रांखावरि आरजिनायाव आबाद मावग्राफोरा हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों अब्ला बे समाव नोंथाङा बे समखौ लानो हागोन
औ नोंथां बुंनाया थारैनो नंगौ जोङो न'आव बिदि दि दाउ ओ दाउ अ-अमा हांसो बेफोरखौ जोङो ओ फिनानै आरो मोजाङै नायनानै जोङो बिनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो मा होनगोन दाथ' गामिफोरावथ' बहुत मानसि बिनि न'खरावनो मोसौ दङ होननानै बुंजायो ओ मोसौ मोसौ मोसौनिफ्राय जोङो माने गाइखेरबो मोननो हायो आरो मोसौआ माने मोजाङै माने बिदिनो गांसो जायो बिदिनो जेबो बेलेग होदेरलायनो ओ लायनाङा आरो औ बो नांगौ गैया
मोजाङै नआव आलाब लाबानो जानायसो मोसौआ बेयाव बिनि जोङोे जेथिया मोसौ फिसा ओंखारगोन होमबा बे मोसौ फिसा मोजाङै आललानानै जोङो माने फानहरनानै रां आरजिनो हायो आरो आरो थागोन हांसो हांसो दाउ बेफोरबायदि आरो बे हांसोनिफ्रायबो जोङो जेनेबा हांसो बिमाखो मासे लाना हैबाय बा जोला मासे लाना हैबाय ओमफ्राय
औ
ओमफ्राय बे हांसो जेथिया मा होनगोन हा फिसा होगोन बे फिसाखो जोङो मोजाङै आदोर लानानै माने उनाव मासे मासे माने जोङो फानहरनानै जों रां आरजिनो हायो आरो हांसोनोबो जानो थाखाय जे जेरै माइरं होबाबो जायो आरो बारा इसां बेबायदि बेलेग बुस्थु नांलाया खालि माइरं होबानो जानायसो बिसोरनोबो बा खामखो दैयाव सोमनानै होबा होबाबो जायो बिसोरनो बारा इयां खर गैया आरो बेफोर हांसोफोरखो फिनायाव नाथाय जों बेनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो
औ
औ आरो औ जोंनि बर' ओ माने लाइमोनफोराथ माने ओरैनो थाया दानि जुगाव गासिबो मोन सोना मोनसे मावनानै माने रां आरजिगासिनो दङ बा मैगं थाइगं खानानै फानहैनाय बेफोरनिफ्रायबो जों रां आरजिनो हायो बा बिदिनो माने गोबां रोखोमनि आरो जेरै दखनाफोर ओ
औ
बिदिनो माने गोबां रोखोमनि लामा दङ आरो रां आरजिनो हा
आरो जोङो बुंनो हाबावोना जेनेबा जोंहाथ' बेबायदि नआव थानानै खामायनायनि अनगायै बा बारि बागान एबा आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो जे माखासे सुबुंफोरा बेबायदि बेफार फालांगिफोर खालामनाय आरो मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि आरो जि जोमनि दुखानफोर होनानै बेबायदि रां आरजिनायखौ जोङो जोंनि जायगाफोराव एबा जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोन दों दिनै मबेबा जायगा फोराव जोङो ससे ओंखारलाङोब्ला जों नुनो मोनो लामाफोरावहाय गोबां सुबुंफोरा खुसेरफोर फेरेदनानै रांखावरि आरजिदों आरो फिथाइ सामथाइफोर बेफोरखौ खौ मोननानै आरो मैगं थाइगंफोर लामायाव जिरायनानै बेबायदि फाननायफोर जोङो बेफोरजों गोबां रोखोमनि रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासैबो थारैनो सैथो आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां बां सुबुङा दिनैथ नै गारि गुरा सलायनानैबो जेनेबा बेट्रि गारिफोर सलायनानैबो रांखावरि आरजिदों सोरबाया बेबायदिनो रिक्सा सलायनानै आरो गुब गुब रोखोमनि ट्रेक्टरफोर सलायनानै दायोथ दैज्लां बोथोर ट्रेक्टर हालेवनानै बेबायदि गोबांथार रांखावरिफोर आरजिनो हादों आरो बे बेबायदिनो गाव गावनि न'खरखौ गथाइफोरखौ नांगौ जानायाव बा फरायनायाव गोबांथार बेबायदि हहायफोर होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि बर' हारिखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया रावनिबो सिङाव बा सोरनिबा सिङाव सोनारनानै था थाग्रा सोरनिबा सिङाव सोनारनानै जाग्रा बेबायदि मोनसे हारि नङा जिहेथु जोंहा गाव गावनो रोंगौथि गोनां जों सुबुंफोर जोंहा रोंगौथि जोंहा जि रोंगौथि दोङो जि साननो हायो बेफोर गासैखौ बाहायनानै बेबायदि मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो मोनदों आरो मावनाय दांनायनि अनगायै आरोबाव जों बुंनो हाबावो जोंनि सुबुंफोरा गोबां सुबुङा दायो जौगाबोबाय ओ जौगानानै दिनै गोबाङा गभमेन्ट जबफोर मावदों आरो माखासेया गभमेन्ट नङाबा बो प्राइभेट जब मावनानै दङ आरो गोबाङा कम्पानि फोराव मावनानैबो दिनै रांखावरि आरजिदों आरो गाव गावनि न'खरफोरखौ खौ बेंबाय थादों आरो बेबायदियै जोङो बुंनो हायो दिनै जोंबो एसेबां गाहायाव नंला जौगाबोबाय गोदोनि समावहाय आबाद मावनानै रांखावरि आरजियोमोनबा दिनैनि दिनावहाय सहाव थांनानै जबफोर मावनानै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गाव सोरहा जि रोंगौथिफोर दङ दुखानफोर होनानै बेबायदि माखासे ओ रांखावरि आरजिनायफोर बा राहा लामाफोर दिहुनना लानायखौ जोङो जोंनि बर' समाजाव जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बेफोर गासैखौ नुनो मोननानै गोजोननाय मोनो आरो जोङो बेबायदिनो जौगालांनायखौ जेब्लायबो हास्थायो
औ
खावरि आरजिनायनि बागै सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो दोन्थ'नोसै होमबा नोंथां
औ दे दे गोजोनथों औ खोनादों